खोनादोंना नोंथाङा औ
औ आं नोंथांजों ओ बर'नि फोरबोफोरनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन हागोन नामा?
अ रायलायजागोन नोंथां।
ओं
बिदिब्लालाय रायजलायनायखौ आवगायनोसै नामा नोंथां?
औ औ
औ जेन'बा बर'नि जेनाखि ओ दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोबा जे ओ बायदि जेरै रंजानाय फोरबो बैसागु ओ आमथिसुवा ओ बेबायदिनो हाल जांख्रा मागो औ बेफोरखौनो मिथिनाय जायो। दा आङो बेफोरनिनो जायखिजाया मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै बुंनानै होनोसै बेनो जाबाय बर'फोरनि ओ गोदोनि फ्रायनो फालिजबोनाय मोनसे मुंदांखा फोरबो बेनो जाहैबाय बैसागु ओ बैसागु होनोब्लाथ' मिथिखायो जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बे बैसागुखौ रंजा बाजायै फालिबोदों। ओ बे बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा ओ सैथ्र' दाननि जोबथा साननि फ्रायनो ओ फालिनाय जायो बेबायदिनो बै जोबथा सानखालि सैत्र दाननि जोबथा सानखालि बर'फोरा ओ जे गावसोरनि ओ न'आवहाय फुंनिफ्रायनो जेनाखि ओ मोसौ बैसागु बेखौहाय फालिनो थाखाय लाहार फाह फार खालामनाय जायो बे मोसौ बैसागु बा स संक्रान्तिनि जोबथा सानखौ फालिनो थाखाय गिबियावनो ओ मानसिफोरा ओ जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा बारियाव थानाय मैगं थाइगं जेरै लाव, फान्थाव ओ बायदि बिबारफोरखौ बु बुथुमनानै लाग्रोयो ओ मोसौनो गानहोनो थाखाय माला सुयो आरो बेबायदिनो दैमायाव थुखैनो थाखाय मोसौखौ लांनाय जायो बेबायदिनो दैमायाव थुखै खैनायनि सिगां मोसौखौ औ थाव गुबैबा हांगारजों फुननानै होग्रोनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ दा बेयावबो मोनसे फोथायनाय दं जे जाहाथे ओ मोसौखौ बेबायदि फुननानै थुखैयोब्ला जेनाखि नैबे गोदान बोसोरावहाय मोसौनाव गाज्रि बेमार आजारफोरा हाबफानो हाया बेनि थाखायनो मोसौखौ थुखैनानै लानाय जायो आरो बैबायदिनो बै जोबथा सानखालि मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय ओ मोसौनो गोदान दुरुंफोर ओ खानानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय उदाङै गांसो जाहोनो थाखाय हगारनानै होनाय जायो। ओ आरो बेजों लोगोसेनो संक्रान्तिनि जोबथासो सानखालि जोंनाहाय ओइ गोखा गोखै जानाय इ हाबाफारि लायो बे दिनावहाय जेनाखि जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बायदि ओ बिफां ओ बिनला जेरैहाय ओ मानिमुनि ओ खिफि बेन्दों बेबायदिनो लाफा सायख' बोराइ थ'खन बुरि थ'खन थाराइ बेफोर बायदि मैग' बायदि मैगंफोरखौ बुथुमनानै ओ बेदरजों बा ओरैनो ओ एवनानै जानाय जायो आरो बेयावबो जोङाहाय मोनसे फोथायनाय दङ जे ओ बैफोरबायदि मैगं मैला फोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै ओ खानानै जायोब्ला ओ जोङो जेनाखि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो ओ जोंहा बिदि फोथायनाय दङ। बेबायदिनो ओ जेनाखि ओ जो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनि बैसागु फालिनाया ओ जोबनानै थाङो आरो ओ बैसाग दाननि सेथि सानखालि मानसिबोनि मानसि बैसागुआ सोलिजेनो बेबायदिनो ओ मानसि बैसागुआव औ गिबियावनो सा गिबि सानावहाय फुङावनो जेनाखि जोङोहाय मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानाय जायो बे समावहाय ओ गिदिरफोरा ओ ओन्दैफोरखौ अननाय जासिनाय आरो उन्दैफोराहाय गिदिरफोरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ मावग्रोनानै लानाय जायो ओ बेनि उनावहाय गामियाव ज' ज' गासैबो ओ ओंखारलायो आरो बेजों लोगोसेनो बर'नि माखासे दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं बेबायदिनो ओ लानानै बयबो ओंखारो आरो बेजों लोगोसेनो बर'नि हारिमुवारि गाननाय जोमनाय जेरै हौवाफोरा आर'नाइ गामसा आरो हिन्जावसाफोरा दख'ना बिदन ओ बेबायदिनो फास्रा गोजा बेफोरबायदि लानानै समायना रमायना देलायफबो आरो बेनि न' बैनि न' बेबायदिनो खुगा मेथाइ रोजाबनानै ओ बर'नि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै ओ न' न' न'खर न'खर गिदिङो आरो गाहाम हामलायनाय जासिहैयो। ओ बेबायदिनो जेनाखि ओ मानसि बैसागु बियो जायो आरो बेजों लोगोसेनो ओ बे मानसि बैसागुआवहाय मानसिफोराहा जेनाखि ओ गासैनोबो न'आव बे समावहाय ओ जेनाखि जौ बानायनाय जायो ओ बे जौखौ जेनाखि माइब्रानि ओ माइब्रा माइनि आरो माखासे ओ दस्रा माइफोरनिबो बानायनाय जायो बेबायदिनो बयनिबो न'खराव थायो हिसाबै बेखौ बै से सानखालि लोङै जायै मोसानाय जायो। बेबायदिनो रंजा बाजानि गेजेरजों जोङो ओ मानसि बैसागुखौ हगारहरो आरो आथिखालावहाय ओ जेनाखि बे बैसागु बोथोर फालिनायखौ आरो गो-गोख्रोंसिन बा बयजोंबो मिथिजानाय खालामनो थाखायहाय आथिखालाव जेनाखि ओ गामि गामि ओ फोर्बो खुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बे फोरबो खुंनायनि बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फोरबो खुङो बेनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जे बैसागु रंजानाय बा बैसागु फालिनायखौ ओ गोख्रों नोजोर बोनानै जे आथिखालनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जे बैफोरनि बागै फोरोंनाय बा सोलोंहोनो ओ नाजानाय मिथिहोनो नाजानाय बैफोर बायदिनि थाखायहाय आथिखालावहाय फोरबोफोर खुंबोबाय थादों। दा बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौ ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय फालिनाय जायो। बा खुंनाय जायो। दा आङो नोंथांनावबो सो मिथिनो फैदों जे नोंथांनि ओनसोलफोराव बै बैसागु बा बर'नि माखासे फोरबोफोरखौ मारै फालिनाय जायो। नोंथाङा फोरमायलांनो
औ औ। नोंथाङाथ' बैसागुनि सोमोन्दै बुंलांबाय नङा होमबा जोंनि बर'नि ओ देरसिन होननानै बुंनांगोन रंजालि बैसागु होननानै बुङो जेराव सुबुंफोरा बेवहाय बे फोरबोखौ बांसिन रंजा बाजायै खुंनायखायनो बेखौ रंजालि फोरबो होननानैबो बुङो नङा होमबा?
औ।
ओ जेरै ओ सैत्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जेरै जागायनानै जोंनिया आ गोदोनि समावहाय बैसागु बेवहाय स्नि साननि बा बारासिनबो माने खुंनाय जायोमोन होननानै बुंनाय जायो आरो। माने से दानसिमहालागै बैसागुखौहाय रंजानाय लायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो जोंनि गोदोनि बैसागुआव आरो। नाथाय आथिखालाव दायो जोङो ओ गोबां खमखौ नुबोबाय आरो बैसागु खुंनायनि माखासे आयदाफ्राबो सोलायबोबाय। जेरैहाय नोंथाङा मख'लांबाय मोसौ थुखैनायनि बागै मोसौ थुखैनायावहाय जेरै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो आं बेखौ मख'नो लुबैदों माने आं मोन मिथिनायावहाय जे ओ हांगार जे हांगार सावनाय जे थौफोरनि सारानायफोरनिखौ बेखौहाय ओ
ओ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनो जे फोथा फोननानै होयो एबा मोसौनि मोदोमाव जे गाब होयो बे गाब खौहाय जोंनियावहाय ओरैबायदि फोथायनाय दङ आरो जे नोंथां आं खोन्थानो लुबैदों। जे ओ मोसौफोरखौ ओइदिनखालि उदाङै हगारो होनबाय नङा होमबा? ओ गोदोनि समावथ' जोंनि बर' बांसिन जोंनि बर' सुबुंफ्रा मायाव रायजो जायो गामि ओनसोलाव नङा होमबा हाग फोरा हाग्रा खाथि खाथि ओनसोल एबा हाजो ओनसोल बेबायदि खाथियावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बांसिन नुनो मोनो। बेबायदि हिसाबैहाय गोदोनि समावहाय बर'फोराहाय आ बै समावहाय मोसौ हगारोमोन एबा बे मोसौफोराहाय गोबाव गुब ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जाहोयोमोन एबा उदांनि थायोमोन नङा होमबा? बेनिखायनो बै सानखालि हगारनाय हिसाबै जोंनिया जाहाथे आ बे ओ हांगारजों जे जे गाबहोनानै फाख्रा सिख्रा खालामो मोसौखौ बे मो फोराव माने मोसानि महर होनाय जायोमोन होननानै बुङो आरो जोंनिया। जे हाग्रायाव जाहोयोब्ला जाहाथे जुनारफ्रा गावसिनि लोगो साननानै खहा दा खालामथों बेबायदि मोनसे फोथायनानै फोनोमोनबो होननानै बुंनाय दं आरो जोंनियावहाय। ओ बे खौ आं गुबुननिखौ मिथिया जास्ट आंनि मिथिनायखौ एबा आं खोनानायखौ आं नोंथांनो बा फोरमायनाय जाबाय आरो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ ओ जेरैहाय ओ फुंखा जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांबाय सैथ्र'जाननि जोब था सानाव जायो होननानै नाथाय जोंनिखि गुबुन ओ महरैबो जायो आरो जोबथा सानावबो जानायखौ जों आङो खोनानो मोनदों एबा मिथिनोबो मोनदों नाथाय जोंनियावबो जोंनियावहाय ओ इसे ओ मा होनदों बैसाग दाननि से अक्ट' खालिहाय जायो आरो बांसिन जोंनिखै ओ ओइदिनखालि जाहाथे बोसोर गोदानाहाय मोजाङै माबाथों होननानै देहाफोरा मोजाङै ओ बे मैगंनि ओ जे गुन बे गुना जोंनि देहायाव हाबनानै जाहाथे बेमार आजारफोरखौ होखारथों होननानै जों जायो होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनि ओनसोल सोलावहाय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलावहाय बेबादि जानाय दं बे स्नि सानावहाय स्निथा मैगंखौ खांनानै जानाय बेफोरबायदिबो आं खोनानो मोन्दों माने गुबुन ओनसोल लानानै ओनसोल जोंनि फोरबो खुंनायाबो एसे आलादा आलादा होना आ आलादा आलादाखौहाय मिथिनो मोननाय जायो जेरै नोंथाङा मख'लांबाय गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैबो बर' आइजोफोरा जोंनिया बैसागुआवहाय लांगा गानो नङा होमबा दख'ना जेखौ लांगा होननानैबो बुङो बे दख'नायावहाय बांसिन गोमो गाबखौहाय औ बे रंजानाय फोरबोआवहाय गाननाय जायो आरो बर' आयजोफ्रा गोमो ओ गोमो गाबनि दख दख'ना गानो गोजानि जोमग्रा रेगे रेगां लायो बेबायदिनो खाम सिफुं बर'नि दामजुफोरखौ लानानैहाय जे दामनानै गोदोनि समाव खुगा मेथाइफोरखौ खननानै गाजा गोमजायै मोसानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला बिनि गोबां सोलायबोनायखौ नुबाय नङा होमबा आ गोदोनि समावहाय ओ जेरैहाय लांदां बैसागुबो खुङो मोन होनानै खोनादों नाथाय बे लांदां बैसागुआव जोंनियावहाय खाम सिफुं जथा बेफोरबायदिखौ बाहायनानैनो खुंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोंनिया गुबुन मा होनदों दामजु महरै जेरै देक्स देक्सफोरखौहाय बाहायनाय जायो ओ साउन्ड बक्स बाहायनाय जायो बेफोरबायदि बाहायनानैहाय दा बैसागुखौ खुंनाय नुसै आरो जेनेबा आरो
ओ बर' हौवाफोराबो जेरै बैसागुआवहाय गामसा गानो आर'नाइ लायो ओ फालि खावखायो नङा होमबा ओ बेबायदि औ बे आर'नाइया जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओ जोमबायग्रा होननानै बुंनांगोन जे जों बेखौहाय मान हिसाबै बाहायनाय जायो मान होनाय हिसाबै जेरै बैसागुनि से अक्ट' खालि ओ उन्दैफ्रा गेदेरनो मान होयोब्ला बे आर'नाइखौ होनानै जोंनिया मान बाव नाय जायो आरो उन्दैफोरनो ओम ओ अननाय एबा सिबिनाय ओ होनाय जायो गिदिर फोरा बेबायदि ओ गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बेबायदि फोरबोखौहाय जोंनियाहाय खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों
औ औ आरो बेबायदिनो फोरबो होननानै बुंङोब्ला जोंनिया दंबावो गोबां फोरबो नङा होमबा? जेरै दमासि दमासियावबो गोबां जोंहा बायदिसिना ओ आयदायै खुंनाय जायो जेरैहाय ओ दानि आरो गोदोनि जों रुजुयोब्लाथ' गोबां सोलायनायखौ नुसै आरो सोलायनायबो जाबोनायबो जोंहा जुगानो सोलायबोनाय हिसाबै सोलायबाय होननानैबो बुंनांसिगोन गोदोनि समखौ रायलायोबा जोङो गोदोनि स मावहाय मोगोखौहाय जोबोर मागो दंमानसिखौबो गाजा गोमजायैहाय खुंनाय जायोमोन आरो जेरैहाय ओ फिथा सौराय बयनिबो न'खरावहाय मागो दिनखालि उवाल गाबनाय एबा उवालनि सोदोब खोनायोमोन अन देनाय बेबायदि ओ माने गोमसारोमोन होननानै बुङोमोन गामियावहाय आरो आरो ओ जेरैहाय मा होनदों गय खान्थाल बेबायदि बिफांफोरावहाय ओ जिगाबजों एबार ओ औवानि थेवोल जिरनानैबो खानाय नाय नै जाहाथे बिफां लाइफांफा मागो दा जाहैथों बेबायदि मोनसे फोथायनानै खानायबो दङ होननानै जों मि मोननायबो नुबोदोंबो आरो आङो बेखौहाय नुनायबो ओ नुबोदोंबो आरो जेरै न'फोरखौबो ओ जाहाथे लोखि दा थांथों होननानै गोबोरखिजों लिरथेनाय बेबायदि गोबां नेमखान्थि जोंनि बर'आवहाय दङ।
औ
औ दा जोंना स- ओ हेल' नोंथां खोनादों ना? औ समाबो जाबाय नालाय जोंनिया ओ रायल्लायनांगबो दोन्थ'नोसै नामा।
औ दोन्थ'नोसै नोंथां
औ औ दे।